औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि आमलाय हरनाय थाबाय आंनिफ्राय
औ नोंथां आंनिफ्रायबो थाबाय नोंथांनिसिम
आं दा नोंथांनाव सोंथि सोंनो सानदों आरो नोंथाङा
औ नोंथां थारैनो सोंजागोन
नि बागै आरो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा सोलोंथाइनि बागै
औ हागोन
जों जेरैहाय सोलोंथाइ होनोब्ला
अ
बिब्दिनो जोङो बिदिनो फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लानांगौ बिबदिनो
अ
औ बिदिनो फोरोंगिरिनि खोथा मानायनांगौ बिबदिनो जोङो आखल आखुआ मोजां जानांगौ नोंथां जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि एल पि स्कुलनिफ्राय लानानै
औ नोगौ नोंथां
बिदिनो जोङो हाइ सकुल हाइ स्कुल एबा हाइ सेकेण्डारि स्कुल हायार सेकेण्डारि स्कुल एबा कलेज मोनहैयो नोंथां बिदिनो जोङो सोलोंथाइ लायै लायै लायै एल पि स्कुलाव जोङो बिदिनो बा बिबदिनो बा बोसोर थानानै बिनि उनाव जोङो हाइस्कुलाव मोनहैयो होनथां हाइ स्कुलाव मोननानै बिदिनो जोङो क्लास सिक्सनिफ्राय टेनसिम बेयाव फरायनानै नोंथा
आरो नोंथां
बिदिनो हायार सेकेण्डारि स्कुलबो मोनहैनो हायो नोंथां जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां जोबोरैनो गोनांथार औ सोलोंथाइ होनोब्ला जों बेखौनो बुजियोदि सोलोंथाइयानो जादों जोंनि इयुननि मोनसे मोनसे मिजिं गोनां सोलोंथाइ।
औ
औ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो दानि जुगाव
औ
बा जेबो माने साननो गोनां माबा फैयो आरो।
औ नोंखौ नोंथां
औ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथार मानोना सोलोंथाइयानो जोंनि इउनखौ देखायो
औ
औ जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बिदिनो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गिबि जोङो बेखौनो बुंनांगोन दि बिबदिनो गुन गोनां दिखौ थियै मोगथां महर होनो
औ
भारत सरकारनि सुबुं जौगाखां बिफाननि बिथोन बायदि हादरारि सोलों थाइबिजिरसं आरो फोरोंथाइ गौथुम औ बेनिफ्राय मोनसे ज खारै फुंखा फुंखालाय दिहुुनदों।
औ नोंथां
औ बिब्दिनो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला थिनाय सोलोंनायनि फिथाइ सोसन जादों बे फुंखालायखौ बिथा हिसाबै नाजावना हादरसा यारि सोलोंथाइ बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गौथुम आसामा बर'नि रावआव सुजुना दिहुनदों जाहाथे बेनि सिङाव थानाय नोजोरखौ बुजिना मोननायाव फोरोंगिरि बिगोमाजों गुबुन गुबुननिबो खाबु जायो बे बिथिङाव गुबुन गुबुन फसं थानाव खामानि मावनाय आरो आजिरा मोननाय फुंखा सुबुंमोना हेफाजाब आरो मदद होदों। नोंथाङा खोनादोंना औ बेे बेबायदिनो आरो दंबावो बे खाबुआनो बिथांमोननि हादरसायारि सोलोंथाइ बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गौथुमा आसामनि जानानै गोरबोनि साबायखर हरबाय जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला फरायसाफोरनि सोलोंथाइखौ खालामनो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि बिथिङाव फरायसालियाव सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां सुबुं थामहिनबा फोरोंगिरि फरायसा आरो बिगोमा बिथांमोननि गावारि नाजानाय थियै बिथोन होनायनि थांखिया जोबोर गोनांथार बे सोलोंथाइनि फिथाइफोरानो से थाखोनिफ्राय दाइन थाखोसिम थाखो बादियै गुबुन आयदाफोर जेरै बर' आबहावा फरायसं बिब्दिनो बिगियान सानखान्थि समाज बिगियान बिदिनो हिन्दी इंराजि आरिनि मोनसे बिदिनो थायो आरो आयदा थायो आरोखि औ जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो सुजुना दिहुननाय जादों बे फुंखाया जिल्ला हादरसायारि हादोरारि एबा हालुरारि थोरफोआव थानाय गुबुन गुबुन आफाद जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला एबा आफाद फसंथानखौ हादर सा बिथायारि फोरोंनाय रोंगौथि आरजिनाय गायसनजानाय सोलोंथाइ मावफुंनाय नायसंनाय गायसननो थाखाय आरो सोलोंथाइयारि खान्थि बिथोन जौगाहोनो मदद होदों बे फुंखाफोरनि बाहाय थियारि आरो गुन गोनां मान जौगाहोनो गासैनिफ्रायबो बिबुंथि आरो सुबुरुन मिजिं थिनाय जाबाय जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला
औ
थाखोसेनिफ्राय बा थाखोसिम फरायोब्ला जों एल पि स्कुलाव बिब्दिनो आं बिबदिनो फरायसालिनि बागै एसे फोरमायना होनसै जोङो बिदिनो औ बुंनो थाङोब्ला जोङो बिदिनो फरायसालियाव जोङो बिदिनो दाइन रिंगानिफ्राय दाइन रिंगायाव ओंखारलाङो नोंथां गानिफ्राय जोङो बिदिनो फोरोंगिरि फैनायखौ नेना थायो नों- थां नेना थानानै जोङो जाहाथे जोङो बिब्दिनो औ गु रिंगा जिबा मिनिटाव जोङो आर'ज खालामनाय जायो नोंथां आर'ज खालामखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला फोरोंगिरिया जों खौ बिदिनो बिदिनो फोरोङो आरो नोंथां औ जेरैहाय जोङो फोरोंखांनायनि उनाव बिदिनो औ जोङो बिब्दिनो जिनै रिंगा एबा से रिंगा जायोब्ला जोङो बिदिनो जामुं जानाय मोनसे हाबाफारि थायो बिदिनो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला बिदिनो फोरोंगिरिया फोरोंगिरि होनाय बादियै जोङो बे जामुंखौ जायो आरोखि
जागोनना नोंथां होमबा बे सोलोंथनि बागै बै सोलोंथाइयाव
अ
औ दे होमबा फरायसालियाव फरायसाफोरनि गेजेराव खान्थि सोलोंथाइ सोलोंनायनि थाखाय बिथोनफोर फरायसाफोरनि गेजेराव खान्थि सोलोंथाइ आरो बेसेन मोनदांनाय गोसो फोजाखांनो हानायाव फोरोंगिरिफोरनि मावनो गोनां हाबाफोरा जाबाय फुंनि जुथुमा जुथुमायाव जुथुमाव नि समखौ खान्थि सोलोंथाइ आरो बेसेन मोन्दांनाय सोलोंथाइनि थाखाय दोनखागोन बेनि से मिनिट समखौ धियान‌ खालामनांगोन बा मिनिटनि सम खौ गेदेमा सुबुंफोरनि बिबुं बोसोन फरायथिनानै होगोन फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा लिरनानै लाबोगोन आरो आद्रा थानाय बा मिनिट समखौ खान्थि सोलोंथाइ आरो बेसेन मोनदां रोंनाय मोनदां रोंनायनि गोनां बाथ्रा फरायसाफोरजों सावरायगोन माब्लाबा समाव स्रियै बयबो खालामहोनांगोन बेनि उनाव फरायसाफोरखौ गाव गावनि गोसो सिंनि बाथ्रा फोरमायनो होगोन।
औ नंगौ नोंथां।
औ देहायारि सोलोंथाइनि देहायारि सोलोंथाइनि आरो रावनि परियदआव दानसेयाव खेबसे फराय बिजाबनिफ्राय खान्थि आरो बेसेन मोनदां रोंनायनि जथाय सल' सायख'ना दिहुननानै फरायसाफोरनो फोरमायगोन। फराय बिजाबआव औ नोंथां खोनादों ना? फराय बिजाबाव गैयै मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय सैथो बावनाय गुबुननि मोजां मावनाय मान होनाय सिबिनाय अननाय आरि बेबायदि गाहाम गुन बेरखांहोनो हाग्रा सल' खोनासंगोन जेरै जेरै बिफा सिबिनाय
औ औ
सुबुं सल' बायदि बेफोरनि अनगायैबो हाथाराब्लाबो दानसेयाव सासे गेदेमा सुबुं बिर जोहोलाव थुनलाइगिरि आरिमुगिरि हारिफोरनि जिउखौ आरो बिथांमोननि मावनाय आरो बिमानि सोमोन्दै बुंनांगोन हारिमु सोलोंथाइनि हाबा हाबथायाव सानसे हादर मोजां मोननाय आंगो सानलायनाय सहाय सोमनाय हारिमु अनफावरि गोसो फोजाखांग्रा फोजाखांहोग्रा मेथाइ रोजाब होगोन आसामनि हारिया बे‌ संमेथाइखौ फरायसालिनि सुथि जा नायाव‌ जानाय समाव फरायसाफोरखौ लारियै गसंहोना रोजाबहोनांगोन गावनि जोनोमा जोनोम सानखालि साफ्रोम गथ'खौ बिफां फुलि गायनाय आरो बेखौ फोथांनायनि हुदा बिबानखौ मिथिहोनांगोन। थांखु जानाय सोबनाय फेग्रा बेसादफोरनि खहा खौ खहाखौ खालामनाय आरो बेसादफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो बेफोरनिफ्राय जानो हाथाव थि खालामो गिख्रंथाव बेरामफोरनि सांग्रांथिनि बागै फोरमायना होगोन लामायाव लामायाव नेम बादियै थाबायनायनि हुदा जाहोनाय गुबुननिखौ गोसो होनो गोसो होना खोनासंना फिनाय होनो रोंनायनि हुदा दानानै होगोन पेसेन्ट मोनदांनाय मोन दांनाय गोसो जाखांनो आरिमु सोलोंथाइनि जिबनि फारसे सहायसुला गोजोननि नेरसोन दाउथु फारौ थांखु जानाय जोबनायनिफ्राय गोजानाव थानायफोरखौ सावगारि बायनानै आलायना दोननांगोन समाज बिगियान बिगियान आबहावा बि बिगियाननि थांखु आरो गुबुन फेग्रा बेसादफोर
बि
सोबनायनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोननाय आरो गुबुनफोरखौबो गोजानाव थांहोनो सांग्रांथि जाहोनायनि सायाव सावरायनाय राहा खालामनांगोन दानसेयाव मोनसे फोरोंगिरि दैदेननायाव बबेबा मोनसे जायगायाव जयै साफाय साफाय हाबा मावगोन
औ औ नंगौ नोंथां औ
फरायसाफोरा सोलोंसालिनि बिथिंनिफ्राय बबेबा मोनसे माहारिया फसंथानाव ओरैनो सिबि गुदि हाबा मावगोन
औ औ नंगौ नोंथां
जों बिदिनो जाहाथे साखोन सिखोन थानांगोन जों जाहाथे फेग्रा आरो लोंग्रा फेग्रा आरो जों बेफोर निचा बुस्थुनि जों जाहाथे गोजानाव थानांगो आरो नोंथाङा औ नोंथां जोंनाथ नोंथां बेखिनियानो मोन नोंथां थांनिसिम आंनि सोंथिखौ जाहाथे नोंथाङाबो होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि औ नोंथाङा मा बुंनो सानो
औ बिदिनो नोंथाङा आं आंनि सोंथि सोंनायनि बा बिनि फिननायखौथ होबाय नों थाङा बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाहाथे बिब्दिनो इयुनावबो नोंथाङा बिब्दिनो सोंनायनि फिनायखौ होलांनो हागोन हाबाय थाथों होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय नोंथां दे अब्ला जोंनियाथ टाइम सम जाबायानो नोंथां औ दे नोंथां दे